औ खोनादों।
औ बिदिब्ला नोंथां ओ दायो मेसें बोथोराव मा मा आबाद मावो बेनि सोमोन्दै सावरायजागोन नामा
औ जागोन दे मेसें बोथोरनि आबाद ना।
औ औ मेसें बोथोराव ओरैनो मा मा आबाद मावो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंनो हागोन नामा गिबियावनो।
औ ओ मेसें ओ मेसें बोथोराव मावनाय आबाद बिदिथ गोबां दङ। ओरैनोथ जोंनि बर' हारिया माने गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोग्रा हारि हिसाबै गोबां आबादफोरखौ मावनानै जा बोदों आरो दिनैसिमबो जेरै ओ नआवनो गोबां मैगंफोर मैगं थाइगं बारिफ्रावबो गायनानै जादों। जेरै लाइ लाफा ओ मुला बेसर सिबिं फाथो जोगोनार खुमब्रा ओ बेफोरबायदि गोबां ओ मे मैगंफोरखौ गायनाय जायो आरो मेसें बोथोराव।
औ
बेफोरनि अनगायै औ बेफोरनि अनगायैबो माने गोबां दं। बावो आरो
औ बान्दा कबि फुलकबि त गोबां गायो। फालेंफोरबो गायो। नङा होनबा?
औ
ओ बेफोरखौ ओरैनो माबादि गायो नोंथाङा मिथिगौ नामा? जेरै दुन्दियाखौ माबोरै गायो बा बान्दा कबि अल कबि बिनि अनगायैबो आलुफोरबोथ गायनाय जायो। आ बेफोरखौ माबाय दि गायो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा गिबियावनो आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ बिदिथ ओ जोंनि ओ नफोरावहाय गायनायफोरखौ नुयोमोन आरो। आलुफोरखौहाय ओ आलुखौ माने एसे बिदिनो गाजा ओंखारहां ओंखारहां बिदि थायोना बेखौसो गायनाय जायो आरो। उम हाखौ हालेवनानै हालेवनानै माने सिगाङो आं नुनायावहाय। हालौवनानै नांगोल जों माने सिन बोयो आरो बिदि गोलावनो। जेनेबा हालौवनाय बायदि लायनसे सिनबोयो बिनि उनाव गेजेर गेजेराव ओ बे जेराव सिनबोदों बेयावहाय लारि लारि आलुखौ माने बेसेबां गोजान गोजान गायगोन बेखौ नायनानै माने आलुखौ होनानै माने हाखौ फबलांनाय जायो आरो बिदि
औ नोंथां बे आलु गायनायाव गिबियावनो गोबोर हासारफोर होग्रोयो नामा
ओ बिदिथ' माने जाय माने बबेबा हायाव हासार गोनां ब बबेबा हाया हासार गैय थायो नालाय ओ जि हासार गोनां हाखा बेफोरबायदियाव माने बिदिखौ होनाय जाया आरो जेराव माने हासारा खम थानाय हा बे बेफोरबायदियावहाय माने एसे एसे एनै होनाय जायो आरो खिन्थु आलु गायनायफ्राव बां बांद्राय बिदि हासार होनायखौ नुनो मोननाय जाया आरो आलुफोरखौ माने एसे एसे बालासिया हायावसो बांसिनै गा गायनाय जायो आरो ओ बालासि हायाव गायोब्ला माने बांसिनै बेदर थांनो हायो हाजो जिहेथु हाया गुरै जायो नालाय ओ बांसिनै बेदर थाङो आरो ओ बै माथा हामा माथा हाफ्राव गायबाथाय माने ओ बिदरा बारा गि जेरै थांनो हाया आरो बारा बेदर ओंखारा बिदि बुंनाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां आंबो आलु गाय नायाव‌ माने बांसिनै जायफोर हायाव हासार गैया आरो बांसिनै बेफोराव बांसिनै सिगांनो हालेवग्रोनानै आङो हासार बाहायनायखौ नुग्रोदों आरो आ हासार गोबो जेरै गोबोर हासार बाहायो जोंनि बर' फोरा बांसिनै आरो बेवहाय ओ बेनि अनगायैबो खायसेया गुबुन हासारफोरबो बाहायो आरो ओरैनो बायनानै लाबोनाय बेफोर हासा फोरखौ आं बाहायनायखौ नुनो मोनदों ओ बेनि अनगारबो खायसेया आलु गायखां खांनायनि उनाव बे एसे जिगाब फोरबो होनाय नुदों आरो आं
औ नंगौ ओ आलु गायखांनानै माने एसे ओ गायखांनाय लोगो लोगो होनायखौथ' आं नुवाखै गायखांनानै माने एसे जेब्ला आलुआ ओंखारहां ओ थमेन थमेन ओंखारहां ओंखारहां जाब
औ
माने ओ रोदोम बोखाङो बिदि समावहाय माने माने जिगाबफोरखौ होनाय जायो आरो।
औ
फोरखौ होनानै ओ मानि थाखाय होनाय जायो। बेखौथ' आङो मोजाङै मिथिला आ नाथाय होनायखौ नुदों आरो।
औ ओ नोंथां बेनि अनगायैबो ओ जोंनिया दुन्दिया दुन्दियाबोथ' गायोना बेे दुन्दियाखौ ओरैनो ओ गायनाय समाव ओरैनो माबादि गिबियावनो बेगर जोलैफोरखौ सायख'यो नोंथाङा मिथि यो नामा?
ओ बिदियो जेनेबा हमनानै लाबाय देग्लायो उम दुन्दिया गायदोंमोन। बिनि बेगरफोरखौ माने मोजाङै राहोनानै ओ मोनहो मोनहोनानै बेगरखौ बुस्रि ओ फुना लांनानै ओ फोराननानै माने मोजाङै बे बेगरखौ बुस्रिनानै ओ जिफोराव खाथुमनानै दोननाय जायो आरो।
औ नोंथां औ बे जि बेगरखौ सायख'यो होननानै बुंदोंना। जियाव बोनथुमो होननानै बेखौ गिबियावनो ओ जेनेबा बे फिथाइ थायखांनानै जिहेथु रायो रानानै जिहेतु रानना सान्दुंआव फोरानोना बेनि उनाव बुस्रांनायनि उनाव बेखौ जावस्रोनानै लाग्रोयोना गिबियावनो
औ ओ जावनानै माने मोजाङै साफा खालामनानै लायो। बिनि उनाव साफा खालामखांनानै जिफोरावसो बोननानै दोननाय जायो माने गोदोनिया माने जोंना बिदि प्लास्टिक ओ फोरनि बाहायनाय गैयामोन आरो। प्लास्टिकफोराव माने दोननाय जाया गोलोमखांनानै माने बेगरा गाज्रि जायो होननानै फोथायनाय उम जायो होननानै बुङो आरो। बिनिखायनो जियाव दोनोब्ला माने मोजाङै थायो होननानै। बेगर जोलैफोरखौ बरफ फ्रा बांसिनै माने जि र' खाथुमनानै दोननाय जायो आरो। बिनिफाय ओ खाथुमना दोननानै जेब्ला गायनो नागिरोना अब्ला हाखौथ हालौ हा मोजाङै हालेवनानै लाबाय हालेवना लानानै ओ बिनिफ्राय हाथरफोरखौ मो जाङै सब सिफ्रुजोबो। बिनि उनाव दुन्दिया खौ सोमना दोननानै माने जोंनि न'आव नुनाया आरो ओ बेगरखौहाय नायो आरो माने एसे एसे बिगुर थायोना बे बिगुर खौ माने एसे नाहुनानै माने फोनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां जो जोंनि बेबादि न'खरावबो दुन्दियाखौ गिबियावनो सिगाङाव जोलैफोरखौ सायखयो ग्रोयो आरो। ओ बे जोलैखौ जे ब्ला गोग्गो गोग्गो जायो ना। खायफाया माने घुगलाबो ओंखारोना गोग ओ गुबुं जे बेहाय माने बे गोग्गोखौ बे हा जावग्लिनानै खदालजों नयावनो एसेसो जानो थाखाय फैयो आरो जोंनि न'खरावबो बेबादि नो खालामो
नंगौ बिदिनो आरो गोबां आबादफोर दंबावो मेसें बोथोरनि जिहेतु ओ जेरै लाय ला ह बे बेफोर बायदिखौबो लाइ ओ लाफा बेगरफोरखोबो आङो नुनायावहाय ओ बेगरखौ सिगांनि जोलै फोरखौ बिदिनो माने दोनो जिफ्राव खाथुम नानै आरामै दोनबाय दोननानै जोब जेब्ला मोनोसै समाव लाफा बेरखौबो सोमनाय जायो। सोमनानै ओ आं नुदों आरो। जेनेबा सोरनिबा। न'खरा खालामो सोरनिबा न'खरा खालामा लाफा बेगरखौ हुनाय समाव हाय माने बेै ओ लाफा बेगरनि सायाव थानाय बिगुरखौ माने एसे फुख'यो नालाय। बेखौ हुखनायाव खायसेया माने थाव गोथां होनानै हुखयो। खायसेया ओरैनोबो हुखयो बिनि फ्राय थाव गोथां होनानै हुखयोबा माने लाफायाव माने मोदोमो माने उनावहाय रजनाया लाफाया माने एसे थाव गोथां मोदोमो आरो माने जानो थाखाय मोजां जायो होननानै माने माने बर'फोरनाव फोथायनाय दङ खायसेया बे बेफोरबायदि खालामनायखौ आङो नुदों आरो।
औ आंथ' नोंथां दिनैसिम लाइ लाफा फोनायखौ नुफेराखै बोरै फोयो नाथाय दिनै नोंथांनि खुगानिफ्राय मिथिबाय आरो औ बिदि अनगायैबो नोंथां थाङा बे ओ जे जोंना माने बांसिनै मेसें बोथोराव बेसर फैयोना बेसरनि आबाद मावो बे बेसरखौ ओरैनो माबादि आबाद मावो बेखौ नोंथाङा मिथियो नामा
ओं बेसर आबाद होनोबाथ' आङो जोंनिथिं जिहेतु बेसरनि आबादखौ एसे खमै आं मावनायखौ नुदों बिदि ओंखायनो आङो बेसरखौ बांद्राय मोजाङै मिथिया आरो नोंथाङा मिथियोब्ला फोरमाय जागोन
औ नोंथां आंबो जोंहानि न'खरावबो बेबायाददि फोनाय जाया माने ओ आंबो नुदों आरो फोनाय ओ ओ बेखौ माने गिबियावनो हालेवग्रोनानै लाग्रोयो आरो हाखौ ट्रेक्टरफोरजोंबा नां नांगोलफोरजों हालेवनानै लाग्रोयो आरो बेनि उनाव हासार होयो आरो हासार होनानै बेनि उनाव बेवहाय बेगरफोरखौ फोयो आरो खिनथु ओरैबायदि मोनसे जे फोथायनाय दङो बर'फोरनिया माने बेखौ बांद्राय बिखानि सा सायाव बांद्राय द्राय फोनो नाङा आरोना गोजौ‌ सायाव सारखोनानै आरो दि होननानै फोथायो बेबायदि माने फैयोब्लाथाय बांसिन दिनै बेसरफोरा गुबुं जायो आरो फोनाय समाव औ
नंगौ बिदिनो जेनेबा बर' सुबुंफोरनिया गोबां ओ आबादखौ लानानै बा जिखौ माबा मोनसे ओ मावनाय दांनाय बेफोरखौ लानानैबो गोबां सुबुं फोथायनायफोर दङ जिहेथु ओ बेनिखायनो माखासे ओ नेमखान्थिफोर थायो बेफोरखौ जोङो ओ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय दोरों हिसाबै माने दिनैसिमबो बिदि जेरै मावो गोदो आबादफोरखौ जेरै मावोमोन दासिमबो माने बेबायदिनो मावो नाथाय एसे एनै सोलाय सोल' गोदो आरो दानिजों एसे एनै फाराग जानायखौ नुनो मोनसै आरो दानिया
औ नंगौ नोंथां ओ बिदिन्थि महरैनो जों लानो हायो नङा होमबा जों गोदोथ' नांगोलसो बाहायोमोन नाथाय आथिखालाव ट्रेक्टर बाहायो। बेनि अनगायैबो ओ आथिखालाव हाग्रा बासिनो थाखायबो जोङो गोबां मेसिनफोर बाहायो नङा होमबा गोदान मुगाजों। खारजानाय आगजुफोरखौ
औ
औ
गोदोनि समावथ बेफोरबायदि गैयामोन नालाय। ओ मिथिंगानिनो मिथिंगायाव बुथुमनानै मोननाय माखासे ओ बा दंफांनि बानायनानै लानाय औवा ओ औवानि बानायनानै लानाय माखासे मुवाफोरजोंनो आइजें आयलाफोरजोंनो माने आबाद मावनाय। फोथाराव जानाय खामानिफोरखौ गासिखौबो मावनाय जायोमोन ना थाय आथिखालाव गोबां सोलायनाय खौ नुनो मोनबोबाय आरो।
औ नोंथां बिदिब्लाथ जोंना समाबो जाबाय। बेयावनो दोन दोनजासिगोन नामा?
औ जागोन बिदिब्ला।